औ हेलौ
खोनादोंना नोंथां नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम आं मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों ओ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय मैगं थाइगंनि बागै नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगं मोननाय जायो जेरै भिन्दि लेस्रा आलु
औ
कबि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं आबाद मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव
ले जोंनि ओनसोलाव मोननाय बे मैगं थाइगंफोरखौ मा बोथोराव बांसिनै मावनो नुयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ जोंनि ओनसोलाव बांसिन मैगं थाइगंखौनो मेसें बोथोराव मावनाय जायो
औ
मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोला एसे समान टाइपनि ना बेनिखायनो दैज्लां बो थोराव मावनो हाया दै थायो नालाय बेनिखायनो मेसें बोथोराव बांसिनै मावनाय जायो आर ओ
औ नोंथाङा बुंनाया थिगानो दं ओ होमब्लाबो उम दैज्लां बोथोरनिबो बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि आबाद मावो जेरै फात खाख्रेला ओ जिंखा बल बेफोर खौबो मावनाय जायो ओमफ्राय मेसें बोथो थोरनिया जाबाय एबे कबि आलु ओ बान्दा कबि गाजर बेफोरखौ मावनाय जायो
औ
थाङा मैगं थाइगंनि बागै फोरमायदोंना ओ हाग्रानि मैगं थाइगंनि बाग गै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ औ हाग्रानि मैगं थाइगंनि बागै फोरमायनो हागोन गोबां हाग्रानिफ्राय मै गं जानाय जायो जेरै थास' आय थें थास' बिबार थास' बेदर
औ
दिंखिया मानि मुनि गोगा गोबां रो खोमनि नागिरनानै मोननाय जायो
औ जेरै ओ माहेलाइसिं मानदिया बेफोरखौबो नागिरना मोन अनला जायो। आरो ओ सिब्रु बि बार मायसुन्द्रि खि खिफिलेवा बेफोरखौबो मोननाय जायो हाग्रायाव ओ उम मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा अनला खारैखौ माबायदि सङो? फोरमायनो हागोन नामा?
औ अनला खारिया बर' हारिनि मोन से एंगार हायै मैगं होनानै मिथिनाय जायो। बेखौ गिबियाव अमबानायनो बेखौ गिबियाव संनो थाखाय माइरंखौ सोमनानै लानाय जाग्रोयो।
औ औ।
बेनिफ्राय बेखौ सोमनायनिफ्राय बोखांनानै एसे से फोराननानै दे ग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो। अनला खारैखौ खारै जों बानायनाय जायो। गिबियावनो अनला खारै बानायनो था खाय खारै नांग्रोगौ जायो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओमफ्राय खारैखौ थालिरजों बानायनाय जायो।
औ नोंगौ ओ अनला खारैखौ मा माजों जायोब्ला गोथावसिन मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ अनला खारैखौ अमा बेदरजोंबो जाब्ला गोथाव जायो। दाउ बेदरजों जाब्ला गोथाव जाया। अनला खारिखौ माने बेबायदिनो गोबां रोखोमै जानो हायो आरो
औ जेरै औवा गाजाजोंबो जानो हायो। बासिखा बिबारजोंबो जानो हायो। ओ सेवालि बिबारजोंबो जानो हायो। खार' खान्दाय बिबारजोंबो जानो हायो बेफोरजों जानो हायो आरो ना नोंथां ओ नोंथांनिसिम ओ फंनैसो सोंथिबाव दा दा जोंनि दैज्लां बोथोरना बे दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौथ' गासैबो मावखायो ओ बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों माबायदि थाग थियारि खालामो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो माइज्लि फोनाय माइज्लि दोनग्रोनाय जायो खोथिया फोनो थाखाय बे माइज्लि खौ दैयाव सोमनानै साननै साननैसो दोननाय जायो बिनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै एसे फोराननानै गाजा बेरबाथाय खोथिया फोनाय जाया बेनि उनाव बेखौ खोथियाया एसे गोजौ जायोब्ला गाय जानो हानाय जायोब्ला बेख खौ गायनाय जायो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो हाखौ एवग्रोनानै हाब्रु हाग दै गोनां खालामनानै मोजाङै गायनो हा माइ गायनो हानाय खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव बे माइखो गायनाय जाया
औ ओ आबादनि थाखायथ' गोबां दैनि दैनि बिबांखौ नांगौ जायो बे दै फोरखौ अखा हानायजोंनो मोनो ना ऐ मेसिनफोरजों दै सारनानै मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ अखा हानायजों होनोब्ला गोबां रोखोमनि मा प्रब्लेम जायो अखा हानायनि दैजोंहाय मालाबा टाइमाव अखा हाया मालाबा टाइमाव हायो बेनिखायनो अखानि दै जोंबो गायो नाथाय जोबोर खम सम गो जोबोर खम गायनाय नुनो मोनो अखानि दैजोंहाय मेसिननि दैजों बांसिन गायनाय खौ नुनो मोनो
औ नोंगौ ओ जोंनि बे आबाद मावनायाव ओ माइजों माबायदि ओ मुलाम्फा मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ जोंनि आसामावथ' आबाद होननानै बुङोब्ला गासिबो मिन्थिखायो आबादानो जोंनि आसामनि जिउ खुंनायनि राहा होननानै
औ नोंगौ नोंथां
नायजोंनो जिउखौ सामलायलांनो हायो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलाव माइ गायनानैनो गोबां रां खामायो
औ
गुबुन जेबो बेबायदि गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोना माइयानो बांसिन जोंनि ओनसोलनि थाखाय मावजाथाव आबाद होननानै जों नुनो मोनखायो
औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोरनि बे आबादा माइ आबादानो ओ मेसें बोथोरनि आबाद आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ औ मेसें बोथोराव औ
मेसें बोथोरनि आबाद मावनायनि बागै फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ हागोन मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो खायफा खायफा सुबुङा माइबो माइ खौबो मेसें बोथोराव मावोब्लाबो जोबोद खम नुनो मोनो जों
औ नंगौ
गोबांसिनानो मैगं थाइगं गायनानै बेबायदिनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि भिन्दि लेस्रा
औ आरो बेसरफोरखौबो आबाद मावनाय जायो नङा होनबा बेसरनिफ्रायथ' जों थाव मोननो हायो जानाय थाव मोननो हा हायो
नोंथाङा एसे बेसर फोनायनि बागै बागै फोरमायगोन नामा
औ हागोन नोंथां जोङो बेसर फोनायनि आबादनि बागै बुङोब्ला ओ बेसर फोनो थाखाय जोंहा हाखौ एसे मोजाङै एवना लानांगोन मोनसे नङा खननै नङा बेबायदि खोनथामै एवना लानांगोन ओ हालेवनो होनो ब्ला थ' मोसौजोंनो हालेवोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जौ जोबोर जौगानाय सफैबाय सफैनायनि जाहोनाव जोंहा ट्रेक्टर जों हालेवना ला नाय जायो ओ बेबायदिनो हालेवना लाना नै ओ बेसरनि जोलै जोलैखौ ओ नारसनि नार्सारिनिफ्राय बायना लाबोयो आरो बायना लाबोनानै बेबायदि बिदिनो हालेवनाय हाया गुन्दै जाजोबोबाथाय बेयाव ओ हासार होग्रोगोन आरो हासार होनायनि उनाव बे बेसरखौ गारसन गारसन गासै हायाव ओ समानै फोनाय जायो ओ फोनाय जायोब्ला बिदि बिदिनो बेसरा एसे गोजौ गोजौ जायो जेबा र जयोब्ला एसे एनै बिदिनो बिबार बारनानै फिथाइ थायो फिथाइ थायोब्ला बे दायावनो जोंहा थावखौ मोननो हायो आरो भेरेट नानै बे थावखौनो मोननो हायो जेरै थाव गुबै थाव गुबै बैनि बेसेना दासान्दिथ' ओ जौसेफोरखौनो बुंजायो मालाबा जौसे मालाबा ओ जौसेनि गोबां बिबाङावबो फाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि गोहोम गोग्लैयो जेनेबा थाव बिदि थाव दिहुननाया
जोंनि ओनसोलाव गोहोम गोल्लैनाय बुङोब्ला जोबोर मोजाङैनो गोहोम गोलैयो ओ जों जा गासै खौबो नुयो आरो बेबायदिनो ओ आबाद मावनायखौ थाव बेसरनि आबाद मावनायखौ बे बेसर आबाद मावनायावबो जोबोर मुलाम फा दङ जेरैबायदि बे बेसर से मनाव ओ सेमनाव एसे नैरोजानि खाथि खाथिसिम थाङो आरो बेसेना
औ औ औ
ओ नोंथांनिसिम मोनसे फिन सोंनाया थालांदों बे सोंनाया जाबाय उम नों नोंथाङा अनला खारैखौ जानानै माबायदि मोनो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आङो मोजां जोबोर मोजां मोनो अनला खारैखौ जानानै
औ
गासैनिबोथ' मोजाङानो खोमा
औ गासैनिबो मोजाङानो औ औ
आङो बांसिन अनला खारि आरो आरो अमा बेदरखौ जानानै मोजां मोनो।
अनला खारैखौ दाउजोंबो जानो हायो दाउ जोंबो गोथाव जायो।
आं बांसिन मोजां मोननाय होननानै बुङोब्ला अनला खारै आरो अमा बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो
औ औ ओ नों नोंथांनि सोंनायफोरखौ आं जोबोर मोजां मोनबाय आरो फिननायफोर होनायखौ आं जोबोर मोजां मोनबाय। नोंथांखौ इयुनाव आरोबाव लोगो मोन गोन होननानै आं आसा खालामो गोजोनथों
गोजोनथों